आह
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
उम
उम।
थाङा मोजाङैनो दं ना?
अ दङ' नोंथाङालाय?
औ आंबो मोजांयैनो दं।
दे बिदिब्ला जों टपिकनि सायाव फैदो ना।
औ दे जोङो मा थ पिकनिक सा
बैसागु बैसागो
औ जागोन बिदिब्ला
उम। होमबा नोंथाङा बैसागोनि बागै आंखो माबा सोंग्रोनो हागोन? गिबियाव
थ' दङ' दंनाया बैसागो होननानै बुङो ब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखायो नङा बैसागोआ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो
ओ नोंथांनि आवाजआ एसे थाब थादों नामाथाय
औ दा मोजाङै
अ अ अ क्लियार फैदों दा एसे साउनबो जादों एसे साउन नालाय माने स्पिकार होजाया ना खोनानो नागिरा।
औ औ
ओ दे नोङो माबा कुइसन खालामजागोन
औ दा बैसागु जोंनि दोरोङारि बैसागु होननानै बुङोब्ला जों बयबोनो मिथियो हेलौ खोनादोंना औ बैसागुखौ जोङो बरफोरा माबायदि मोनबेसे रोखोमाव फालियो होननानै नोंथाङा सानो
जायखिजाया आं थुलमोलै बैसागोनि बागै बुंनि जेनेबा नों खोनासंलांदो ना उम जेनेबा जों थ बैसागोखौ बर हिसाबै गासैबो बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना ओमफ्राय ओ जोङो बैसागोनि बैसागोनि सेथि खालाराव जोङो ओ उम मुन दिराव गामिनि मन्दिराव मोनसे आरज जायो बेहाय माने जों ओ जोंनि उन्दैफोरनो अननाय होयो आरो गिदिफ फोरखो मान बावो बिदि हुदायाथ' नोंसिनिथिबो दङ जानांगौ। आरो गासैनिथिबो थाखायो ओ आरोहाय जोङो सैथ्र दाननि लास्थाय जोङो मोसौ बैसागु होनो बेखौथ' नों था मिथिखागौना ओम। बेहाय जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो जेरै जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखा फाय मोसौखौ थुखैनाय नाङो मोसौ थुखैनायाथ' बायदिसिना इनग्रेडेयन्स नांगो जायो ना मुवा बेसाद फोर जेरै फाइनालाव दि थाराइ खान्दाय बिदिनो बायदिसि ना नांगौ जायो खैनाय दिनखालि जोङो बेखौ मा माने जोङो माला नै लाबाय ओमफाय आरो ओ मालाबो सुयो। आरो माला सुनायखौ माला सुना आग्लायनायबो जोंनो दोनो।
औ
खौ बे मोसौ हाग्रानि औ औ औ। न'फोरावबो दोननाय जायो आरो बे मोसौ खो जोङो थुखैनो थाखाय आरो म
बेखौ औ
दा बेखौ थुखैखांनानै जोंङो बेथौ होननानै बुजि नोंथाङा
सौखौथ आंङो आं बुजिना मोनाखै औ खान्थाखौ औ औ नंगौ
बे खान्था बे खान्थाय जेनेबा
नोंथांनि माथोआ फैयाखै
ससे फस्लाजों माने फथा फनाय जायो नोंसिोरनिथिं बे सोलिखायो द ना
औ
बिदिु फताबनाय फो फोथा फाननाय जायो माने बेखौ फोथा फाननायखौ जोंङो बेखौ बे नेरसोनथिखौ फोथायो जे जोंङो गोदोहाय जों माने जेन मोसा लख्राफोरा माने मोसौखौ गोदोहाय थ जानो नागिरोमोन जाया होन होननानै जेन जो बेनि थाखायनो जों बेखौ दाबो फालियो आरो दं बेनिफ्राय जोंङो बे मोसौखौ थुखैनाय गोदोनि यो मोनसे मेथाइ दंङमोन ना
औ दंङ लाव जा फान्थाव जा होननाया औ बेखौ
आरो बेजों लोगोसे जोंङो ननि उख बेफोर गुनद्रा ना लाव फान्थाव
औ बेखौ आं ओ आंङो बांद्राय हमदांना मोनाखै हैओइ नोंथाङा जे बुंदों बे
खोनायाखै ओ नेटदा प्रब्लेम होदों नामा हेलौ खोनायाखै नामा